उम खोनाबाय
खोनाबाय
उम दा बावनो दं
दाबो बायनो दं
मोनसे खोथा ओ जों ओरै एकदम माबासिम थांनो माबा खालामगासिनोमोन आरोना नोंबो थांनो हायोबा उम
बेरायहैनो सोर ए गो गोबां थांगोन नामा
गोबांमोन गोबाङालाय
गोबां
दाख्लैबो जाफ्रामबायमोन ना नों खोनाखादों नामा
दाख्लै खोनानाया मा अबे मोनसेया मोनथाय आं गोसोआव गैला
माबा ओ सोनाब सा जायो आरोना
सोनाब सा ए
औ दैयाव
बे जायगायाव थ' बाब दा नोगोर मानसि जायो जायगाखौनो मोना
बेबो मोनसे जों माने एसे थाब थांनांगोन ना
उम थाब थांनो फ फुुंआव ओंखारनांगौ ओमफाय नोङो सानजौ
बिफां एखौथन बिफांखौ लागोन। बिफांखौसो होसो बांगोन।
बिफांखौ।
उम बेखौनो नांथारगौ ना जोंहा बिफांआसो मोजां। ओं।
ओमफाय अखा खौसो एसे लोगो मोनजानो गिनांगौ उम बे उम। अखाखौसो गिनांगौ। अखाखौसो गिनांगौ।
हैद थगायो नों बेथिं हा बेथि जोंथि हादोंब बेथिं हायाथ'।
ओ ओमफ्राय।
ओमफ्राय बेयाव हादोंबारि गैया जायो बिदि ओ। द सेनो सोलायो।
सोलाय ओमफ्राय दरसेल'खायो बारा हाया दरसेनो हाबाय दरसेनो थाङो। थांनो मोनबाथ। थ' थाङोबा। थ' मोजां एसे।
माबा खामना लाखादो।
उ दिन थारिख थिग खालामदो रायज्लायसै ज'नो।
बेद' जागोन दे।
होलागावावलांसै।
माबासो आरोना खब्रैसो जागोन।
खब्रैनो। खब्रै। मा खब्रै।
सासे बिदा। दङ। माय बिनो। बेनो थाव सनना होनांगोन आरो।
फाव सानायाव जओ।
उ जमाबा लायसै।
सासेयाव बेसेबां थाङो बेलाय गावसोरनिवावलाय।
माबा गारिया एसि फिसा।
ओमफ्राय‌।
गाव माबाजों ओ मा होनना बौ सालायग्राजों माबा जायो आरो ओइट गासै सेभेन।
बाइजन। स्निजन जायो।
उ स्नि उ।
निजां। स्निजन बा माबो। जेबो नङाखोमालाय गावसोर न'नि। दानखागोननो।
अ बिराद जारला बाइलै
सासे बिदायाबा खालि
आंनो आंबो बिदिनो
मिनिखायोओमफ्राय ओइ जेबोनङा हुनखायो मालाय दानग्रो दानलै होनखायो
बोरमा गोमानाया मोनबाय
गैलालै सोरबा जाबायहोननायनि
सेस मा जाबावनांगौ दाना
बिदिनिसै उफाय गैया ओं
जाम जाम्खौ लानानै होहैब्रा उहइत बेबो आंबो आंबोसो होननानै लोगो लाफालाबायबायलै मानो आङा जोंनो गोद गदेरफोर थ
उम दाथ' दैलां बोथोरबो जाबाय आमथिसुवाबो फैहां फैहांथारसै खान्थाल थायजौ फोर गैया नोंसिनिथिं
हेय जोना जेबो गैया गैला जोबस्रांलांजोबबाय खान्थाल होननायनि बंस आनो गैला थाइजौ दंमोन सेव गेसावसोलै।
ओरैनो दं बिफाङावनो गोजावनो जायानो।
लाबो ओ नों जाया नामा?
जा जाखायानोबा।
रावबो जायाखायानो गेसाव।
दाख्लैबो सोर लाबोआमोनथाय थाइजौआ लाबोबा इसे बुरजानो।
ओम
आंखौ लेबनो थिनबाय।
आखाइ थाइजौ आथिं सिखा अनलायनानै लेबबाय लेबोसो लेबो गेसाव। मोनसेबो हा जाया।
माबासो जाय महरा महरा आजां। आख ला आजां।
महरा मोजां। साय सायाव जि साइसथार।
ओम
मोननाय गोजा नालाय। फाय लेबजोबखाबाय आरो। लिरनानै जेबो नुबावा। जेब्ला हायो। गेसाव गोजा एम्फौ ओंखारलाजोबबाय। बेखौनो फिसा फिसा। हानानै जाहो
सेस।
नुनायलसो
बबे लागोनि लाबोदोंमोन।
मिथिया सोरबा हरफादोंनो आलासि। अयनाय बिदि हरोलै। गिसावखौ अयनाय नुथारदों।
ओइ थांदो रुमावहाय बिदि हारसिंं था
रुमाव थांगोन थां
न सिङावहाय हाबफैदो
थाजाया बोथोरानो थिग नंङा जिबौआव ओंखारलाबायो
नंङाबा
सिउ फैनानै
दा माबाना गोलोम बोथोर दिन
गोलोम बोथोर बाथाय
आरो बिसोरो माबा नागिरो एमबु नागिरगोन
आदार नागिरो गिनांगौ लांदांआवनो थालाबायो बिसोरो
ओम
ओरैनो दिनैथ माथो बारा गरमबो मोनाखै बोथोरखौलाय
इस मोनाखैलायनो दहायदि माबायदि गसरदों गोदो
' बुंनाङा
आंदस आंदस जालाोन माला बाज्रुमनो मोनगोनसो सानखादां।
ओरैनो ओरैनो मेंखानाय जोंहा
ओमफफ्राय नोंस्रा आरो बावहाय जोलुर गेलेबावबाय
हनै बोगथिंना लायो सासे बिदाया मेंनाय मोनथिया मानाय मोनसियानो ओजोंदि जाला आखाइ आथिं मोदोम साख्रुबजोबखाबाय
सेसलै
नै गामसा नांनायखौनो आन्दास मोनलायसै बागदावलायफङो अबावहाबाय नांगौ
आरो गाम फुं नायदो
गाबोन बेखौनो बे खालामबाय था बिबो फार्स्टनिफ्रायनो जाया जायाबाथाय जागायनायनिफ्रायनो जायो
नै गामफुाव सिखारनानै
गाबोन फुंआव
फोथाराव जेरै मानसिफ्राबो खालामोना मा होनो बियाम
बेयाम बिदि खालामनांगोन औ। बै मालायफोर दामखानाय थायोना माबायाव
उम उम
खौ माबायाव होनानै
सिखारनो नोंसोरो थाब सिखारनो
सिखारनानैथ' हानायनांखाया सिखारनानै थ'
जिबा जिबासो सिखारो
ओरैनो गैयाबाबो जों माबायाव सिखारखागोन जि
उम
जि रिंगा गुरिंगा आरो फोजा फैबाबोथ' सिखारखाया
गैला दहायलाय दहाय
दहायबो आंनो लास जादों खोमा? सिखारनाया। मा होनबावनो आरो
नोंसा जोलुर जोनानै मेंबायना ओमफ्राय दो थांसै आरो थाब ऊन्दुबावखाया
नै सासे माथो जाला। उन्दुलांबाय मालाबानो
आरो थाबबो उन्दुलाना मबाइल नायबाय
हम मोनायावबो थाब उन्दुलाङा।
जामबुं
उम लै नोगोद नो आयु द'दिन गैलालैनो द'दिन नोखोर खस्त' खालामनांसिगोन जों।
औ बादिन दंबाववोना।
बा दिन औ।
दिनैसे थांबाय।
बादिनाबा माला थांबावगोन आं सिन्थासो जाहरबाय।
थांगोन थांगोन मालादि जोबलांगोन नों? नों पात्ता मोननाय नङा आरो
थ' मोजांथाबनो। न'आवबो थानो लैबाय नोगोर गोबावसिनमोन। थांनि आङो
माबाया जोब्बाय?
से दानानै जाफैबायदां खामानिया खामानिया माबासो लाबावगोन सानसे सानसेखौनो माला मावबावगोन? नाथाय सानसे मावबानो जोबनाय बायदियानो जाबाय। इजोबबाथाय न'आव न'
थां उम
सम लानानै माब्लाबा गोसोखांबा फैफिनसै आरो नोंसोरखौ नायलाबायनो नोंसोरजों रायलायलाबायनो
न'आवलाय माबोर रोखोमै नाङो
न'आवथ' गाबनोसो ओंखारखायो आं
ओ
बे नआव जेबो नुवा गरसे खुनो खुब माबागोन बेजों माबालाय फन रायलाय जागोन आरो
ओम इदिबा नों माब्रै रायलाय दै
न'आव थांब्लालाय गैया माबायाव न'अन न'आव नाङा आरो न' एरियायाव गामि एरियायाव एसे
मबेबा जायगा लानानै इसे हो
ननि इसे माबाय याव न'नि गोजानावबा नाङो दै सेराव मा बिदि गोजान थांनांगौ जायो माबानाङो बे आं लानाय सिमा नाङा दस आया नाङो आरो मानो बिदिथाय एखमबाथ' नांगौबाबो मोना थैगुलायगोनसै मानसियानो
जायोलै बिदिनो
नङाबा जोंनिया एकदमबारे सानसिफु खाथिथार आरो
होम
फैया ओ
जेराव नाङै बेयाव दसे फैदो रा।
ओम बिदिनो खालामनांसिगोन।
उम
बे रायलायनायाबा माला जोबहैगोन एसे गोबाव थाबा हामगौमोनलै।
थागोन थागोन एसे गोबाव थागोन।
बुरजा रां आरजिनो हाबा हामथारगौ।
से बोसो रसो थानो हागौ दां।
से बोसोराव आ
ना द' द'मास मोनथाय। उम द'ना
होनोबाथ' गोबां रां आरजिनो हागोन जोंने?
उम
सिम थायोबा?
रायलायनाया रायलायखादो।
दा नोंना ओरैनो बिसिबांसो रां आरजिखो?
आयै बा बा। बाजौ।
बाजौ। बाजौआरजि जेनबाय। ग्लाम मानो दंबावो लाइराय नांगौआ। दाबो दाबो माबायानो जायाखै आंना दाबो दाबो माबा मा जिबायानो माबा जाया आबुं जायाखै।
उम
मालायफोरना थामजि ब्रैजि सौहैलाजोबबाय आंना जि
ओ बोरै बोरैथाय?
हो?
जानो माबोरैबोरै लायरायो? आ नै दाख्लैनिफ्रायसो नुलाबायनांगौ गरम जालाबायनानै रायलायै रायलायो नङाबा बाबायसो मोन लायरायनो। मानसिफोरखौ नुबा खिथाना गरम जालाबायबाय।
आजा बिदिबा थुंगे होनोसै?
थुंगि खासिगोन औ
औ दे बेावनो आं दानबाय दे